हेलौ नोंथां।
औ नोंथां।
अ। ओ नोंथांनिसिम मोनाबिलिनि गोजोन हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय थाबाय।
औ नोंथांनिसिम
नोंथांजों‌ दसे सम सावरायनो हागोन नामा?
औ हायो नोंथां।
बिदिब्ला आङो नोंथांजों दायो ओ जोंनि बर' हारिनि सामफ्रोमबोनि जानाय जामुनि सायाव सावरायनो सानदों।
औ औ सावरायजायो।
ओ नोंथांनि सिगाङाव आंनि मोनदांनाय आं मिथिनायखौ आं नोंथांनि सिगाङाव बुंलांनोसै
औ औ जागोन दे।
सामफ्रोमबोनि जानाय जामुं होननानै बुङोब्ला जों गासै सुबुं माहारिनिनो बे मो‌नसे दोरोङारि जानाय नंगौना नोंथां‌
औ नंगौ
ओ सानफ्रोमबोनि दोरोङारि सानफ्रोमबोनि जामु जानाय होननानै बुङोब्ला जोङो ओ गाहायै ओंखामखौनो बुंनो हायो जों गासै सु बुं माहारिनि थाखाय ओंखामानो सामफ्रामबोनि जानाय जामु
औ
सानफ्रोमबोनि जानाय आदार महरै बरफोरा ओंखामखौनो जोबोद मोजां मोनो
औ औ नंगौ
फुङाव ओंखाम गोजां एवनाय सौराय लारु फिथा सिथाव जानो मोजां मोनो
औ
हाबा हुखा सारादु आरि जथुमनाय खुंनाय हाबाफारिफोराव मुरि बिस्कुट आरो गोजा साहा बानायनानै होनाय जायो
औ औ नंगौ
लोंनायनि थाखाय जौ आरो बेदरनि था खाय अमा बेदरानो जोंनि बर सुबुंफोरनि गेजेराव गाहाय औ गाइखेरनि बाहायनाया बरफोरनि गेजेराव गैयाखौनो बुंजायो नाथाय ओ माब्लाबा दाखा गाइखेरखौ जों बर समाजाव बाहायनायखौ बांसिन नुनो मोननाय जायो
औ
उम बिनिफ्राय आरो बरफोरा बानलु बाथोन आलौज्रोनो मोजां मोनो बिदिनो बिसोरो एम्बु बाथोन एम्बुनि बोथोराव एम्बु बाथोन ना गोरान बाथोन दुन्दिया सामब्राम गुफुर ओ बानलु गोरानफोरखौ जों फियासजों एवनानै बानलु सि ज्रोनो मोजाङै एवनानै देनानै जानो मोजां मोनो
औ नंगौ।
माब्लाबा माब्लाबा गोखै बाथोनबो जायो। माब्ला गो खाबो जायो नंगौना नोंथां।
औ नोंथां नंगौ।
आरो ना बेदर फोराननानै जाग्रा बर' हारिया ओ बिदिनो बे नाफोरखौ गुबुन गुबुन ओंख्रिजों ओ अराय माने सानफ्रोमबो नङाब्लाबो मालाबा मालाबा जायोबा बे ना गोरान फोराननाय बेदर फोराननायखौ जोङो गोसो जायोब्लानो संनानै जानो हायो। बेखौबो जोंङो जानायाव बाहायनाय जायो नंगौ नोंथां औ। आरो बेबादिनो सानफ्रोमबो जानाय आदारनि लोगोआव जों ना बेदर मैगं थाइगं बाथोन आरिफोरा थाफाखायो। बर'फ्रा एव एवफ्रामनाय खाजाखौ मोजां मोना बिसोरो बांसिन दैजों फोमोननाय खाजाखौसो बांसिनै मोजां मोनो नंगौना नोंथा।
औ औ नोंथां नोंगौ।
बिदिनो बर'फोरा खिनाय गोबानाय आरि गिख्रंथाव बेमार बेमारनिफ्राय बारगनो थाखाय जौ बिदै एबा सेरेब लोंबावोसो। खामानि मावनानै मेङोब्ला एसे जौ बिदै लोंनानै थाजिम खालामो नंगौना नोंथां। जोंनि बर' फोरा माने सानफ्रोमबो ओ माबा नङा माबा मोनसे खामानिखौ बिसोरो मावो। बिदिनो‌ खामानि मावनानै जुदि मेंनाय मोनोब्ला बिसोरो जौ सेरेबफोरखौ लोंङो जाहा थे निसाजों मेंनाय फोरा ओ गैया जालाङो जाहाथे नि साजों बिसोरो दो दो उदुलांना नै दसेनि मेंनायखौ बिसोरो बावगार होनो हानायनि थाखाय बे जौ सेरेबफोरखौ लोंनाय जायो।
औ।
ओ ओ बिदिनो आरो गथ'फोरा सिथर ओंखारोब्ला एम्फौ सिब्रु आलु संनानै जाहैयोब्ला हामो बेफोरखौ जोङो जाहोनाय जायो सिब्रुजों अमा बेदर संनानै जाहोयोब्लाबो ओइ सिथर बेरनाया थाबैनो बेरखांनानै हामलाङो होननानै जोङो बेखौबो फोथायो बे बे फोरबो जोंनि बर' समाज जावहाय जाफ्लेबाय थानाय आरो बेबो सानफ्रामबोनि बेखौ बानायनानै जानाय जामु
औ
आरो जोङो गगा मोननाय गुजुनाय ओ बिदिनो लोमजायोब्ला दाउ बेदर गोरानजों बानलु बि दै लोंब्ला गायो होननानैबो जोङो फोथायो आरो जोङो बेखौ बानायनानै लोङोब्ला जोंनि गगा मोननाय गुजुनाया हामो मानो होनब्ला जोङो बेखौबो न'आवनो गोसो जाब्लानो सानफ्रोमबो गोसो जाब्लानो जेब्लानो गोसो जागोन अब्लानो जों बेखौ सानफ्रोमबो बानायनानै जानो हायो बा लोंनो हायो। नंगौना नों
औ औ नोंथा
बायदिसिना बेराम आरिनिफ्राय बारगनो थाखाय बैसागुआवबो जोङो गोखा गोखै मैगं खांनानै गोबां रोखोमनि मैगं खांनानै संना जाखायो नंगौना नों
औ औ नोंथां नंगौ।
दे बे गोदान बोसोराव जोङो फिन गोदान बोसोर फैगौसिमनि समाव जोङो जाहाथे बेमार आजारनिफ्राय बारगथों होननानै जोङो बैसागु बोथोराव बे गोखा गोखाै मैगंखौ गोबां रोखोमनि मैगंफोरखौ जोङो खांनानै संनानै जानायखौ औम आंस नुनो मोननाय जायो। आरो बिदिनो गथ' जोनोमनि उनाव बिमानि गाइखेर बारायनो थाखाय नास्राय ना संनानै जाहैयो बेफ खौबो जोङो ओह नुबायानो थाखायो माने गथ' जोनोम जानना माने इद बिदिनो सानफ्रोमबो होनजायो जोङो सिख सोरबा नङा सोरबा गथ ' जोनोम मानो जाबाय थाखायो। बे गावबो जोङो जुदि उम उम। जोङो बेयावहाय नास्राय नाखौ संनानै जाहोनाय जायो बेबो जोंनि सानफ्रोमबो जा दार होननानै बुंजायो
औ औ।
आरो बिदिनो दैज्लां बोथोरनि अखा हानाय समावहाय मैथाजों थास बिबार संना जायोब्ला थैया गोथार जायो होननानै जोङो बर' समाजावहाय बेखौ संनानै जानाय जायो।
ओ
मानि मुनि सावसुबोब्ला हाथाइ मिजौनायाबो खारो बेखौ जों गासैबो मिथिगौ नं गौना नोंथां औ बर'फोरनि गेजेराव सोलि सोलिबोनाय जा गोबां जाग्रा आदार दङ बेफोरखौ जोबोद गो ओ जोथोनै गोथाव संना जायो खाजाफोरखौ थावनाय बादियै एवफ्रामनाय फ्राम फ्राम एवखांनाय सिथोब सिथोब जब जब। बिदै लाव लाव बिदै होनानै संनाय मेनाय आरो सावनाय आरि आदबजों मिलौदो खाजा बानायना जायो नंगौना नोंथां
औ नोंथां नंगौ
औ आंनि मोनदांनायाव बेफोरनो नों थाङा आंनिफ्राय। साबसिन बुंनो हागोन होनना आं आसा खालामो जाहाथे नोंथाङा आंनो गावनि ओ दसे सम होनानै आंनो बेखौ फोरमायनानै होगोन आं आसा खालामबाय।
औ। ओ आंनि मोनदांनायावबो बेफोरनो नोंथाङा जायखौ बुंलांबाय बेफोरनो। ओ जोंनि बर' समाजावहाय। सानफ्रोमबोनि जानाय हिसाबै। जोङो गासैबो ओंखामखौनो बाहायो। गाहायै जोङो ओंख्रि गैयाब्लाबो जों खामखौ। जानानै थाखाथारो आरो बर' फ्रा आरो जोंहा बर'फोरनि उदैया माने ओंखामनि अनगायै बेलेगजों ओ माने ओ सुखुखाया आरो। खामनि अनगा बेलेगखौहाय बिनि थाखायनो जोङो ओंखामखौनो बाहायखायो मानो होनबा। जों गोदो गोदायनि फ्रायनो जों ओंखामखौनो बाहायबोबाय नालाय। ओंखायनो जोंहा सर' जानानै थाबाय आरो। बेनि थाखायनो जों गाहायै ओं खामखौनो बाहायो। आरो बेजों लोगोसे जानो थाखाय जोंहा बर'फोरा। गोबां रोखोमनि। ओंख्रिफोर बाहायो जेरै नोंथाङा दहाय होनलांबाय। बे माखासे ओंख्रिफोरखौ बिथांमोनहा बाहायो। ओ बिथांमोनाहाय। ओ हाग्रानिफ्रायबो गो बां मैगं खनसायनानै लानो हायो जेरै दिंखिया ओ खुदुना ओ मैफ्राय।
औ औ।
खुम्रा बिनि उनाव ओ मैसुम ओ थास' बिथ'राइ जेरै नोंथाङा होनदोंमोन थास' बिबार बिदिनो आरो थास' आयथिं बेफोरखौहाय बरफ फोरा हाग्रानिफ्राय खनसायनानै ओमफ्राय ओ मेगं संनानै जायो आरो। ओ बिदिनो थास' बि बिथ'राइफोरखौ जोंहा अमाजों संनानै जानो हायो आरो थास' बिबारखौबो अमाजों संनानै जानो हायो ओमफ्राय जोंहा थास' आयथि थिंखौ गाहायै ओ नाजों जानाय जा जायो आरो बांसिनै ओ बिथां जोंहा बर' फोराहाय नाफोरखौ जोङो मानो होनबा जोङो गामियारि ओनसोलाव थायो नालाय ओंखायनो जोङो ओ दैमा बिलो बेफोरबायदिनिफ्राय गुरना नै लायनानै जायो आरो ओमफ्राय जेरै दहाय नों थाङा होनदोंमोन बर'फोरा ओ बा बाथोन आलु गोसा बाथोन जानानै मोजां मोनो मोनो होननानै थिग बेबायदिनो बर'फोरा ओ थारैनो बा थोन जानानै मोजां मोनमारो। ओ गोबां रोखोमनि बाथोन ओ बर'फोरा जायो जेरै गांजेमा बाथोन एंखावरि बाथोन ओ खुसेेंग्रा बाथ थोन बायदि रोखोमनि बाथोन फोरखौहाय बिथां उम फोर बिथांमोना बर'फोरा एबा
औ उम।
ओ जोंहा ओ गांजेमाखौहाय जोङो बांसिनै दैज्लां बोथोराव मोनजायो आ ओ गांजे माया गांजेमा जोलाया ओ उम। जानायावल' गोथाव नङा माने दोमनायाबो बिराद मोजां मोजां आरो गांजेमा जोलानिया ओमफ्राय जोङो बिदिनो बर'फोरा दहाय जेरै नोंथाङा होनदोंमोन माइ मुनि ओ आरो गोखा गोख गोखै मैगं जों बैसागु बोथोराव जायो होननानै जों बर'फोरा थारैनो ओ गावनि देहाखौ जोथोनै लाखिनो थाखाय एबा देहायाव जानाय जा उदि ओ सिङाव जानाय जा बेराम आजार बेफोरखौ होखारनो थाख थाखाय बर'फोरा ओ माना मुनिफोरखौ जायो। आरो बिदिनो गोखा गोखा। ओंखै संनानै जायो आरो। बिदिनो जेरे दहाय होनदोमोन लोमजायोब्ला दाउ बेदर रुनानै जायो होननानै थारैनो जों बर'फोरा लोमजायोब्लाथाय ओ दाउ, न'नि न'आवनो फि फिसिनाय दाउजों लोगोसे जोङो जारि बिलाइ होदेर नानै रुनानै जायोब्ला जोंहा थारैनो लोमजानाय ओ गगा मोननाय गुजुनाय बेफोरो हामो आरो।
नंगौ नोंथां।
आंनि मोनदांनायावबो ओ बिसिमानो नोंथां।
औ औ बिब्दिब्ला दोनैनि सावरायनायखौ बेयावनो दोनथ'नोसैना नोंथां?
औ जागोन दे नोंथां औ नोंथांनिसिमबो दे।